औ कल' आनो थांङाखै आंना मा जादों थाय
ओ बिजि नामा?
हेलौ
बेजो नामा नोंङो?
आंथ' बिजि नङा नोंथां दायो ।
आतसा आं ओरैनो माने केजुवलि दालायनो सानो माने नोंजों गोबाव जाबाय ना रालायैया।
सावरायजागोन नोंथां। दायो आं फ्रि दंथयो दसे।
जेआवबोथ' जेरावबोथ' थांङा नामा नोङो?
जेरावबो थांनाय थांथ'नाय नङा दायो दसे
आतसा उम फ्रिथ' ना खामानिफोरा जोबबाय?
खामानिफोर जोबबाय दहायनो औ।
आतसा उम-उम कलेज थांङो ना थांङा? आंथ' फ्रि जोर फ्रि आंना खामानियाबो जोबबायना ओंखायनो माने दसे फ्रि।
कलेज दायो जोबथना दं नोंथां जोंना दायो ।
ना हलिदे गरम बन्द' नामा?
गरम बन्द' औ
ना आचसा बोरै सलिगासिनो दं फरायनायफोरालाय?
गेजेरावनो फरायनायफोरा।
फोर नुनायना दाथ' कमप्लिट जायाखै ओ ग्रेजुवेटफोर कमप्लिट जायाखै नामा?
जाहां जाहां जाथ'वाखै।
जाथ'वाखैना दंबावो माने टाइम आ
बारा गोबाव गैला ओंखायनो ए से सिन्थाबो नांदों। ग्रेजुवेट जानानै मा खामगोन होननानै। सिन्था
उम सिन्था फैयो। टाइमबो जाबायना माने ए बै सोयाबो बारबाय थायो फरायनायजों लोगोसे आंनावथ' बारजोब बोयजोयावम नालाय
औ औ औ
ओरैनो ओ आं बो जबफोर नागिरलाबायगासिनो दङ। ट्रायखालाय गास नङा फिचारनि थाखाय माने
बेनो नोंथां ग्रेजुवेट जानानै मा खालामनाय जायो डाइरेक्ट माने मोजां जब मोनाब्ला
गावबागाव लाइन नागिरनांगौ जायो माने बेयावबो दाथ' माने साख्रिफोरखौबो मोननो नागिरला एसे हाद जाबाय माने गोरायानो जाबाय बांबोदों कम्पिटिसना बांसिन जागासिनो न' गावजों गावनो ना
औ मोननोबो थांलायलायला खस्थ'थारसै आरो बुङोबा साख्रि मोननो थाखाय दानि जुगाव
नों गाव नाजानानैसो लानो हायो बेफोरखौबो गावनाव नाजानाय गैयाबाथ' जायाबो
आरो खेनसे खेननैजों जाया खेन थाम खेब्रै नङाबा मोनसे साख्रिखौनो होथाबबाय थायाब्ला मोननो नागिरा कम्पिटिसन
औ माने गोबावनिफ्राय एसे ट्राय खालबाय थानांगौ माने एसे खस्थ'बो खालामलनांगौ जायो माने टाइमबो होनांगौ जायो फरायनायनि थाखाय
बेफोरखौ साख्रि नांगौबालाय खालामखानो नोंथां मा होनबावनो दा
दा बेनि सायावसो माने नङाबाथ' कम्पिटिसन खम जाबाथ' मोनला बायगौमोन दा कम्पिटिसना बेसेबां बांदों एसेबां गोरा जादों
औ
फरायसाफोराबो बांगासिनो दं
बांग्रासिनो दंथ' फरायसाफ्राबो साख्रि फोरा खमायलांगासिनो दं
बि दाथ' मोनाय थांलाना साख्रिखौबो
फिसा फिसौनो कम्पिटिसनानो ओरैबायदि जाबाय दानि जुगाव मा बुंबावनो
बेसेबां माने नों थब नङाबा माने मोननोनो थांला साख्रिखौबो
सरखारि साख्रि नङाब्लाबो माने प्राइभेट होमबाबो कम्पिटिसनानो अभार जायो
आरो सरकारि बायदि जाया माने प्राइभेटाव माने मा जायो नों गाव मावबाय थाबा सोमोनदै ओरै सरकारि साख्रि बाद माने नोंना पारमानेन्ट होननानै लाजायो माने
औ औ
दा बे प्राइभेट प्राइभेटआथ' पारमानेन्टनो नङा होनजायो माथो नों बेसेबां मावगोन एसेबांसो मोनगोन मान
औ आरो प्राइभेटआव नांगौ बायदि माने सोलिनानै थाखाखिनि बायदि मोना माने प्राइभेटाव खमद्राय मोनो माने मा थोआनो माने प्राइभेट फोराव मावब्लाबो
आरो नों प्राइभेटजों माने लाइफ टाइम जानो हाया माने माने जोंना फिउचारानो माने माने डेभेलप जाया आरो ना बियो मानसि देभेलप जाया प्राइभेट बथाय ओंखायनो नों बिजनेसफोर मावनोामा नोङो
आङो बिजनेसथ' मावगोन होननानैसो सानदों मावथ'वाखै
आसा बिजिनेसाव बांसिन स्कप दं। बिजनेसथ' बांसिन स्कब दं माने नोङो एसे फैसा जमा खालामनानै नों गावनि अ बिजनेस मावोबासो माने डेभलपा माने बेखौ लाखिनो हाया
औ आं एसे एनैबो नाजानांगौ माबायाव नाजानायगोन र' ससियेल मिेडियाफोरावबो नाजानाय नांगौ बेफोरावबो एसे मोजां प्लेटफर्म माथो
नाजानायनिसो‌ खोथाना बेसेबां नाजागोन एसेनो साक्चेस फैगोन साक्सेस जानाया बांसिन माबा जायो आरो बेयाव
औ
आंबो माने बिजनेसफोरखौसो एसे मोजां नुदों माथो मावनो थाङोब्ला
मोजां बुंनो थाङोबा उनाव लासैनो देरलांबा बिजनेसासो माने साख्रिनिफ्राय बांसिन होयो ।
बेनि बेनो फैसा फैनायखौ हमनो हाया । माने खस्थ'बो जागोन खिन्थु फैसायाबो फैगोन
खस्थ'आलाय
खामानि मावग्रा फ्रानो खस्थ' जाखायो जानायालाय ।
औ
खसथ'नङाबा
खस्थ'जोंसो जौगायोलै मानसिया नहले ओरैनो थाबाय थाबा जायालै जेबो
दा बे फ्राय मानसियानो बेखार दङ ।
नोंथां
दा नुनो थाङो माने मानसिफोर बांसिनानो बेखार जानानै दं माने मा होनो साख्रि बाख्रिफोरबो भेकन्सिफोरबो बारा होनो नागिरा ना दाथ' भेकेनसियानो फैया ।
मा होनदों नोंथां?
साख्रि बाख्रिनि भेकेनसिफोर फैयोबा नागिरनांगौ जायो ना होनांगौ जायो ।
औ औ
मा ओंख्रै जाखो ओरैनो?
आंथ' बिदिनो मिरामिसो नोंथां मा बुंबावनो?
बेदर जाया
बेदर गाबोनफोर नायनोसै र' जानाय जायोना जाया?
सानफ्रोमबो जाजायालै बेदरफोरखौबो माने मानसिनि मानसिनि हेल्ताबो गाज्रि जायो माने ।
औ
जायो
मेगन थाइगंल जानोसै आं एबारनिफ्राय बिदि सानलायलायदों आ
फार्थि सार्थि जेबो खालायाखै
ओंखारनाय जाथ'वाखै नोंथां ।
आदसा बेनो मानसिना
ओंखारथाराखै नामा नोंथाङालाय बेलेगाव बेरायहैनो?
आंथ' थाङाखै र' एबार गरम बन्द'आव मा जायो खालायदों
औ फन्द्र' आगषटफोराव बेरायहैया नामा नोंथां
बेरायो बेरायो
आरो नोंथां
बेरायो गोजान जायगायाव बेरायो एबार थांनो हागौ खिन्थु खमफ्राम नङामोन फैसानि सायावसो
एबार थावउांफोर थांनो गोसो
आङो थावांखौ सानथवाखै माथो सानदो माने
औ बेलाय खाथिसो
ओरैनो नोंसोरो साबैसेसो थांगोन
साबा ओंखारनो होदों साबा सयजन सो जागोन
अ नों नोंथांमोननि गामिनिनो ना बेलेग बेलग गामिनि
लोगोफोरालाया बायेक गोनां
अ अब्ला नोंथाङा जिर'आवसो थांगोन होनना सानना दं आरो ना
औ खालामबावनाय जादों
औ जोंबो थागोन थांनायालाय एसे गोदजानावनो थांगोन जोंबो
जोङो सिक्किम थांनो राय ज्लायलायदों लोगोफोरदों ओमफ्रायो नायनिसै र' ज' ज' थांबासो मोजां ना ज' ज' माने बेसेबां बुरजा बेसिबां मोजां जागोन ओंखायनो अबाव थांनाय जायो माने उनाव एसे फिक्स जासिगोन जिखुनु गोजानावनो थांगोन जों तावां नहलेब्ला सिकिमफोराव थांनाय जायो।
थांनाय बोसोर आंखौबो लोगोफोराबो लिंदोमोन थावां थांदोंमोन माने जोंना दिसेम्बर दिसेम्बराव फग्राम दंमोन नालाय ओंखायनो
फैसा नांगौ जायोलै बेफोर गोजान जायगायाव थांबा
उम फैसा नोङाबा मेनानो फैसासो दे ओ नोथां एसे हेलौ
हेलौ
औ आं
दानहरलाय नोंथां टावार नाङाखै आंना